हेलौ हेलौ हेल' हेल' खोनादों ना हेल'
हेल'
हेल' अ खोनादों ना
हेल'
खोनादों ना?
हेलौ
खोनाद? हेल'
अ खोनादों थारा ओ माथोखो एसे आलदा खोनाबाय औ
हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना आंनि माथ
हेल' हेल' खोनायाखैलै नो
हेलौ
हेल' खोनदो ना
हेल'
खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ खोनाबाय अ अ खोनादो एबार औ
जाबाय औ दे बुंहाय मानि थाखाय फन हरनाय जा
उम ओ ओ आङो नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रानि बागै सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन फनखौ ओ मोजाङै खोना
औ नोंथां बुंलाय
ओ नोंथां अ ओ नोंथाङा जे ओ जोंनि बर'फोरनि फोरबो जेरै जोंनि बैसागु फोरबो मागो फोरबो बेफोरनि बागै जों बर' फोरादि माबायदि फालियो बेनि बागै गै एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ जोंनि बर'फोरनि फोरबो होनोब्लाथाय रंजालि बैसागुआ गुबै थाहैबाय ओमफ्राय- रंजालि बैसागुखौ ओ जोङो ओ बे जेठनि ओ माने जोबथारनाय सानखालि ओ बिदिनो मोसौ थुखैनाय जायो आरो मोसौ बैसागु होनो बेखौ खोनादोंना नोंथां? ओं मोसौ बैसागु औ बे मोसौ थुखैनो थाखा- फायनो बे लास्टनि सानसे सिगांखालि बेलासियावहाय जोङो बे थाराय दिग्लि लथि बिलाइ बेफोरखौ खोनादों ना नोंथाङा?
अ अ खोनादों खोनादों।
ओमफ्राय लाव फान्थाव हालदि ओ बेफोरखौ ओ बुथुमना लाखायो आरो बेनिफ्राय बे मोसौ मोसौनि सानखालिहाय फुङावनो सि खारनानै बेफोरखौ लावफोरखौ फान्थावफोरखौ फिसा फिसा हा लाबाय लानानै मालाबो सुबाय बेनिफ्राय ओ जोंनि जानाय थाव गुबैखौ लानानै बे हांगारजों ओ माने मोसौनि मोदोमाव ओ फथा होनना होनाय जायो आरो। माने दाख फोनना होनाय। जायो औ बिदि फोनखांनानैहाय मोसौखौ बे थाराय देग्लिथि दग्लिथि बिलाइजों बुज्राव बुज्राव दैमायालागै लाना थांनाय जायो दैमाबा हाखर बिदियाव ओ मोसौबो थुखैयो आरो जेनेबा सल' रोजाब रोजाब ओ जेनेबा सल' मेथाइानो जाहैबाय बे ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाया बेखौ रोजाब रो खैनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बे मोसौफोरखौ हेगारना उदां खालामनानै हेगारना होनाय जायो आरो फोथाराव बेनिफ्राय आरोहाय मोनायावहाय मोसौफोरखौ न'आव लाबोनानै फागा गोदान बाउनानै खायो खानाय जायो आरो। बेनिफ्राय आरो बेनि अखानायैथ' आरो से थारिकखालि जोंनि बे थानसालियाव जोंनि बर'नि जिथु ओ सिजौ बाथौ थायोना बे बाथौआव ओ माने गोदान बेरा दुमनाय जायो आरो। बे बिदिनो प्रसाद थोरगि बिदि होनानै जेनेबा न'खरनि गोदोर ओ न'खरनि गोदोरखौ बा गामिनि खाथि खालानि ओ गोदोर बिबै बिबौ जानाय बा आयं जानाय बेफोरबायदिखौ खुलुमनाय जायो आरो उन्दैफोरा। बे जोंनि ओ आरनाइ फालि मान बावै बावै खुलुमनाय जायो ओ बिदिनो खुलुमखांनानै ओ बिदि आरो दुइ थारिखनिफ्रायथा आरो जोंनि रंजा बाजा मोसानाया जाखायो नालाय दुइ थारिखनि बायैनो गासैबो ज' ज' मोसानो थांबाय गामियाव बिदिहाय नोंथांमोननि थिंजाबो जेनेबा बैसागोआव बेफोरबायदि मोसानाय माबाया दङ नामा दासिम?
औ औ दोङो जोंनिथिंजायबो बिदिनो ओ बैसागोनि नैथि साननिफ्रायनो बयबो गामिनि रायजो राजा बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो ओंखारलायनानै गानै जमै ओ ओ सल मेथाइ आरि रोजाबनानै बयनिबो बो नखर नखर हाबो। नानै ओ मोसा मोसा रंजायो आरो। आरो बैसागु थमाव।
औ औ। उम बेनिफ्राय आरो बे औ। बे सात थारिक आव आरो उम सात दिनाव जो फोजोबनाय जायो नालाय बे सातदिनखालि आरो बयबो बिदिनो ओ जेनेबा मोसानानै मागिनानै रां माइरं जि मोनो बेखौ ज'यैनो मा माने ओ खाना जालायनाय जायो आरो। जोबथारनायावहाय। औ। नोंथाङालाय बैसागु मोसानो थाङोना थाङा?
ओ मोसानायालाय आं एसेबां मोसानायाव बिदि मोजां मोना आङो मोसानायखौ थेवबाबो आं मालायनि मोसानाय खौ मोजां मोनो थेवबाबो आं गाव मोसानो मोजां मोना आरो।
औ औ औ नोंथाङा थांफेरो ना थांफेरा बिदि मोस
आं आं थांफेरा। नोंथाङालाय?
आङोथ' थाङो मोजां मोनो आङो। बेफोरबायदि जेनेबा लो गोफोरजों ज' ज' बिदि रंजानायखौ थाङो आङो।
अ अ ओ दानि जि नों थाङा बुंलांदोंमोन। बैसागो टाइम। बैसागो समाव मोसौ थुखैनाय बे मोसौखौ मानि थाखाय थुखैनो जा थुखैनाय जायो एसे फोरमायनो हागोनना?
बेथ'। थ' आंबो मिथिया मानि नाथाय थुखैनाय जायो। खिनथु थुखैयो होनना। नै जेनेबा उन्दैनिफायनो नुबोनाय नालाय बेखिनिखो मिनथिगो।
अ अ अ अ अब्ला अ अ‌ अ अब्ला आंनि अ आंनि से बुंनि उम आ-आं आंबो इसेबां मोजाङै मिथिया नाथाय जोंनि न'खरनि ओ आबै आबौमोना आइ बाब बा मोना खोन्थादो आरोना मान ने ओ मोसौ ओ जाहाथे माने उम मोसौआ बे जोङो बैसागो समाव गोदान बोसोर जागायबाय होननाय जायो नालाय‌।
औ औ।
बे बोसोराव जाहाथे मोसौ मैसो जिब जुनारनियाव बेराम आजार जानो हाया बेनि थाखाय मोसौखौ। ओ बिदिनो लाव फान्थाव ओमफ्राय थाराय हालदै आरिजों थुखैनाय जायो आरो लोगो सेनो जे थारैजो बुनानै। थुखैयो माने। अ लांनाय टाइमाव बुनाय जायो माने मोसौनि ओ मोसौनि गंआबो थारायनि थारायनि ओ रोदाया थारायनि बेदर बायसा थायो नालाय। थाराया‌ ओ बियो जेसेबां माने गोलाव एसेबां गङाबो इदिनो जानानै मोसौनि ओ देहाया गोख्रों जानानै थाथो होननानै खैयो होननानै आंनो खोन्थादो आरो।
अ आथसा आथसा।
उम उम।
आरो जेनबा ओ मा मा फोरबो फालिबावो नोंथांमोननि ओनस सोलाव हाय?
ओ बिदिनो बैसागो बायसानो मागो फोरबो मागो दमासि आरो खा थि बैसागु बैसागुनिनो बाहागोफोर बिफोरो।
औ औ।
आरो लोगोसेनो ओ बाथौ बाथौ फुजाबो जोंनियाव खुंनाय जायो।
औ औ
ओ बाथौ फुजाखौ जोंनिया मागो दाननि नैथि मंगलबार मागो दाना जेब्ला जागायो बिनिनो ओ गिबि मंगलबार थांखांनायनि उनाव जि नैथि मंगलबार जायो। बे नैथि मं मंगलबाराव ओम जोङो गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो।
औ
ओ न'खराव माने बाथौखौ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बैसागुनि ओ सेथि खालाराव बाथौ दुमो होननानै आ ओ बिदि बिदिनो जोंनियावबो बे गोथार बाथौ सानाव ओ बाथौनि बेराखौ बे जिदाइन जरा बेरा थायोना बे बेरा खौ गोदानै दुमो आरो।
आतसा
औ औ। आरो जे मागो मागो फोरबोआवबो फिथा सौराय मागोआथ' माने जानाय लोंनायनिनो फोरबो होननानै बुंजायो।
औ औ।
ओ बेवहाय माने फिथा एनथाब फिथा लावदुम फिथा फिथा ओ थावनि फिथा आरि सावनानै जायै लोङै ओ फालिनाय जायो आरो। नोंथाङा नोंथांमोननिथिंबो मागोखौ फालिनाय जायोना?
औ फालिनाय जायो नोंथां। बिदिहायैनो जोंनाबो जेनेबा दमासियाव ओ मा होनो फिथाखौ देबाय बिनि अखानायै सावबाय बो सावबाय फुङावहाय ओ आरो बिदिनो एक थारिख फोराव आरो खाना जानाय बिदिहाय जारो ओ। अ बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावसो फोजोबथनोसै नामा नोंथां?
अ औ दे।
औ दे गोजोन्थों।